हेल' और मिसथार ओ दसे थायम होनो‌ हागोन ना रायल्लायनो दसे सिटाइ मोननो हागोन ना नेटनिथ जेबो प्रब्लेम जाथवाखैना
ओंहाय जाथवाखै
आवाज फोरा किलार जादोंदा
औ
औ दिनै जों माखासे फंनैसो खोथा एसे सावरायनो नोंजों ना आंजों ना
औ जागोन
दिनै जेनेबा जोंनि समाजाव माखासे गोबां देरफुनाय जोंनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा जेरैबायदि जेनेबा गावनि जिथुनाखि समायखौ फरायनायजों लोगोसेनो
गोबांखौ आं नुदों आरो खायफाया ओगो गोबाङा नङा खायफा खायफाया दा बैफोरबायदि लाइमोनफोरा जेरैखि हमना ला गावनि माखासे थांना थानाय लेभेलाव जि मोनसे जोंनि खामायनाय लेभेल बे खामायनाय लेभेलाव एसेब गोसो गैयै गैयै नुदों आरो दा बिनि सायाव फंनैसो एसे बुंनाहोना बिनानावा मानि थाखाय स बे जोंनि समाजाव सबसे अभार जालांदों बांद्राय बांद्राय जालांगासिनो आरो माने थाखाय बिखारारा एसे बांसिन क्रिेट जादों माने जोंनि लाइमोन फोरनि मादाव
आं बारा मोजां खोनायासै नों होननायखौ होनफिनजागोन ना
औ औ नङा दै दा जोंनि समाजाव औ जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन बांसिन जेनेबा बिदिनो बेखाराव थानायखौ बांसिन नुदों आरो बिनि सायाव जेनेबा मानि थाखायसो बांसिन बेखाराव थानाय जादों जेनेबा जोंनि लाइमोनफोरा बिनि सायाव जेनेबा फरायनायजों फरायनायजों लोगोसेनोथ' गोबां माखासे गुबुन गुबुन हाबा खामानि फोर मावनानै हमना ला पारमिनफोर मावलाबायनानै बिदि माखासे गोबां फरायनायजों लोगोसे खामायलांफानो हायो नङा होमबा
औ औ
दा बैफोरनि सायाव माने थाखाय बेखारा एसेबांसिम जाना जोंनि स समाजाव लाफोरनि बांसिन जेनेबा ओ क्रियेट जादों नुजादों आरो जेनेबा बे गोखार जेंनाया बांसिन मानि थाखाय
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' अ आं बो नुनायाव जोंनि समाजावहाय बांसिनानो लाइमोनफोरखौ बेखार जेंनायाव थानायखौ नुनो मोनदों ओ फराय नाइजों लोगोसे माने ओ फरायनाइनि फरायनाइजों खांनानै ओब फरायनाया जेनेबा गावनि जेसेबांसिम फरायनांगौ बेखौ फरायखांनायनि उनावसो साख्रि बाख्रि मोननो हायो नङा होनबा ओ अब्लाबो साख्रि बा ख्रिजोंल' मानसिया थांनानैथ' थानो हाया बेनि अनगायै जोङो आखाइ आथिं दं जेब्ला ओ फरायनायजों लोगोसे ओ गोबां खामानिबो मावनो हायो ओ गावनि फरायनायाव नांगौ खरसाखौ ओ गावनो सुफुंनानै लानो हायो आरो जेब्ला नों नाजायोब्ला ओ जोङो खोनादोंना नोंथाङा औ ओजोङो फरायनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे माखासे आखाइनि हा-हाबाफोरबो जों सोलोंलांनो हायो बिदिनो जेरै ओ सिलाय मेसिन सुनाय एमब्रदारि पालार बिदिनो गोबां बायदि बायदि खामानिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो ओ नाथाय दानि बेलायावहाय ओ बांसिनानो लाइमोनफोरखौ जे फरायनाय ओ खायफायाथ' फराय नायनि जेनेबा कलेजाव थांबाय फैबाय ओरैनो बेखार थानाय बेफोरखौ नुयो नाथाय बेफोरनि जाहोनखौबोथ' जोङो ओ मा बुंनो दा मालायनि लाइफखौ खोनादोंना औ अब्लाबो माने अ जो जो जोङो माने ओरैबायदि जाजानो लुगैयो आरो जे लाइमोनफोर फरायनायजों लोगोसे ओ ओमाखासे आखाइनि खामानिखौबो मावनाय ओ बिनिफ्राय अ साख्रि बा जे माखासे सारभिसफोरनि थाखायथ' जोङो ओन नाजानांगौ जेरै जों ओ फुं बेला माने जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थाब्लासो जोङो गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन फरायनायजों लोगोसे जे फरायदोंल' होननानै जे फरायलांबाय थाबाल' जे सार्टिफिकेट मोननो थाखायल' जोङो फरायलांबाय थाबाथ' जानाय नङा जोङो फारसेनिफ्राय ए टु जेद कमप्लिट खालामनानै कुइसन एनसार हाजोबब्लासो जोङो इयुनावहाय मोनसे सारभिस मावनोबा गभारनमेन्टनि फ्राय मोनसे साख्रिफोर एबा जबफोर मावनो थाखाय जोङो मोनसे राहा मोनो आरो जे जों ओरैनो पासल' जालांबाय थानानै सा सार्टिफिकेटखौल' जोङो ओरैनो लानानै दोनबाथ' बे जोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो नों
नंगौ नंगौ जाया जाया नंगौ थारैनो ।
ओ खायसे खायसेनि न'खर एबा फेमिलिफोराव जेनेबा रांखावरिनि बेलायावहाय प्रब्लेम जानानैबो खायफा खायफा जे गावनि फरायनायखौ दोनथ'नोबो गोनां जानानै फैयो औ बिसोरबायायदि लाइमोनफ्राबो जब नङाब्लाबो माखासे बेफार फालांगि जेरै दाथ' गोलोम बोथोरावहाय जोंहा सेर बिदै बेफोरबायदि फेरेदनानै बेफोरखौ फानोब्लाबो जोंहा माखासे गोद थां सालाद फ्रुइसफोर हानानै फानोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो ओ जोङो आरो बुंनो थाङो आङो नोंथां जोंनि फुजा मेला बेफोरावहाय माबाफोर फानसन जाब्ला जोंहा माने लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाफोरखौ गोबां बेखारै ओरैनो जाला लोंला जुमाय सिग्रेट माने फैसा थाखा गारनायफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो फुजाफोरावहाय
एकदम थारैनो थारैनो नोंमार
औ आङो बेफोरखौ सानो जे फुजा मेलाखौ नोङो ओरैनो फैसा थाखा गारस्लायस्लायनो बेवहाय जोंहाथ' फुजा मेलायाव दा गोबां खेला हि होयो बेवहाय जोंहा गोबां मुलाम्फा जा जायो नालाय बैफोरबायदि खेला दुला होनानै माने फुजाब्लाबो जेनेबा गावनि नांगौ खिनिखौ फुजा नायनायजों लोगोसे गावनि खरसखौ दिहुननानै लानो हायो बेखौ माने आङो ओ नुहुरो आरो जे बेफोरखौ मावबा बेखार थास्लाय स्लाय फुजायाव बेफोरखौ मावब्ला जोंनि थाखायसेब मुलाम जानानै फैयो आरो औ लोगोसे फरायनायाथ' जोंनि
ह ह हेल' औ दे दिनै आङो जेनेबा आंथ' बेखौ नुदों जे जेनेबा जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसेनो आं गोबां नुदों आरो दिनै जोंनि थांना थानाय जिउ राहा लामाया ओरैबायदि ओरैबायदि जालांबाय मानसिफोरा माने फरायनायजों लोगोसेनो गोबां सारभिसनि थाखायल' होसोलाङो माने आरो आंनि बेल लायाव आं नुदों जे गोबां लाइमोनफ्रा दिनैनि समावबो ओ दा जोङो बुंनांगोन आबादारि बिथिङावबो गोबां माखासे आबाद मावनानै माबा मुगायाव जथुखि जोंनि साइन्स एन् टेक्न'लजि जजों जेरैबायदि मोनसेबाद मावलांदों माने
एरै बादि नुदों जे ओ आबाद मावनानैबो गोबां लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसेनो लाख लाख माखासे रां रुफा खामायनानै
माने आराम गावसिनि जिउखौ माने दैदेनलांबाय थानायखौ नुदों माने दिनैनि समाव बेनि बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जेनेबा फराय गावखौ फरायदों फरायदोंबा फरायलांबायल' थानाय जेरैबायदि मोनसे सिदा लामाजों फरायनायखौल' बे थांखिखौ होसोलांनाय बिदिखौ बां नुदों आरो दा फरायनायजों लोगोसेनो मा खासे गावनि बे जिथुनाखि बासायना थानाय सम बा टाइमफोरखौ जुदि नोंनि एक्सट्रा बे टाइम मोनसे बहन नैबे टाइमखौ जेनेबा गावनि हमना ला जोंनि दा नोङो न'आवनो माखासे ओ लकेल दाउफोर फार्म फिसिनो हानाय नङा होमबा बयलारफोर फार्म फिसिनाय दा आबाद मावनाय। बेबायदि माखासे टाइमाव जिथुनाखि खामानियाव नोंङा इक'नमिक लेभेलाव रां रुफा खामायनायनि लेभेलाव माने बेै टाइमखौ जुदि बाहायलाङोब्ला माखासे गावनि जिउ खुंनाय राहाया ओ मोजां जागोन नामा आं बेखौ नुहुरो माने।
औ नोंगौ।
बैफोर माखासे ओ नैबे समफोरखौ जेनेबा बिदि थोरायलायनो हायो मिलायलायनाय खालामनो रोङिफाव माखासे सुबुंफ्रा जेनेबा हमना ला अबा सोरबा फरायसाफोरा स्कुल गावनि टाइमथे स्कुलाव थांबाय स्कुलाव थांनानै फैबाय बेरायबाय। दा बेफोरबायदि बेलाव जोंनि लाइपफोरखौ बांसिनखौनो अ लोगोफोरजों मानो टाइम स्पेन्ड खालामो लोगोफोरजों माने टाइम हगारो बै लेभलाव माने ज' ज' थाब जाबाय बेरायबाय बेफोराव माने जोंनि लाइमोनफोरखौ आं दा बिदिनो बबेयावबा सोरबा पार्टि जाहै नाय अबा बिदिनो बिरि सिग्रेट बायदि बायदि सफैनानै गावनि माखासे बेसेन गोसा समखौ माने बांद्राय बेखार थांबाय थानायखौ नुदों आरो। दा बैफोर माखासे टाइमखौ जुदि गाव फरायसालिनिफ्राय गखांना फैनाय लोगो लोगोनो जुदि गावनि बे जिथुनाखि माखासे नोंनि एक्सट्रा मोनसे खामायनाय जे जि जाय जिउ राहा लामाखौ नोंहा गायसननांगौनि जि मोनसे नोंनि सम बे समाव जे बेखौ होयो योब्ला मोजां जागौमोन नामा आं बेखौ सानदों आरो।
औ।
दा जों दा जोंनिखै आं माने एसे गोग्गानांगोन गोबां लाइमोनफोरा उन्दै समावनो माने
दा आबादारि बिथिङाव बांसिन जुरित्त' गोनां आबादारि बिथिङाव बांद्राय बांसिन टाइम होयो माने जोंनिखै आरो।
औ औ।
दा जोंनिखौ समाजारि बिजोङाव नुदों जानो हागौ गोबां जेने बा दा जोंनिखै बानलु थुबजां गायनाय। बे बानलु खेब बे बानलु खेब गायनायावहाय दा जोंनिखै गोबां लाइमोनफ्रा साइसेयावनो जि बिघा नैजि बिगा जिबा बिघा बिदि माखा खासे आफाद मावो माने।
सानै साथाम लाइमोनजों टिम जानानै आरो। दा बेखौ नायोबा जों एब गोग्गानाय मोनो आरो गावखौनो। जे लाइमोनफोराबो जे फरायनायजों लोगोसेनो आबादारि बिथिङावबो गोबां माने इन्टारेस्ट जानानै गोसो गुदुं जानानै माने खामानि मावनानै रां रुफा आरजिनायखौ नुदों आरो जेनेबा आङो।
औ।
दा बैफोर बैफोरबायदि जेनेबा हमना ला दा ओरैनो'थ जोनो थांना थानाय बेलायावथ' रां रुफानिथ' जोंनो गोनांथि खाथार नङा होमबा। दा रां रुफा गैयाबानो बबेयावबा नोङो माबा मोनसे गावनि खामानिफोराव थाङोबा रां रुफानि एसेबाबो गोनांथि जायो। दा बैफोरबायदियाव गाव गावनि दा देरफुनाय माखासे लाइमोनफोरखौ जेनेबा बिदिनो आं लुगैयो आरो गोसोजों जे जेनेबा माखासे टाइमखौ माने बेखाराव दोनाल'बासिनो जे नोङो गुबुन मोनसे बे आगोलनि टाइमखौ गुबुन मोनसे मोजां खामानियाव बाहायोब्ला निस्सय बे जिउआव माबा मोनसे जाफुंसारनायखौ मोनगोन आं बेखौ हास्थायो आरो बेखौ नुहुरदों आरो जों।
औ।
दा ओरैनो नोंसोरनिखै दा ओरैनो बा बुङोब्लााथ' दा दैज्लां बोथोर जाहैबाय। बांसिन दा आबादखौ नोंसिनिथिं माय आबादखौ मावो नामा?
औ जोंनियावबो ओ सम आरो बोथोर लानानै बानलु खेबजांनि आबादखौनो मावनाय जायो आरो जोगो नार ओ बेनिफ्राय जुंखामनि नि आबाद मावनाय जायो आरो दाथ' अ ओ दैज्लां बोथोर ओ दुब्लि फोथार जेरावबो दै जाजोबनानै नि जाहोनावहाय माने बेफोरबायदि आबादा माने गोमालांथ'बाय आरो दा माने सिजेन गैथ'ला। दा बुंनो थाङोबो जोंनियाव बेहाय बांसिनानो माइ आबादानो सोलिनानै दं आरो दा दैज्लाङआव। औ माने बे बानलु आबाद फोर जोगोनार आबादफोराथ' मोनसे बोरि जायगायावसो जायो नङा होमबा जेब्ला दै फैयो अब्ला बिसोर थ' थैजोबखायो।
गोथै जोबो ।
औ।
ओरैनो बोरै हाफोर बोरै हाफोर मावजायो आरो बेफोरो।
औ औ।
गावसोरनि मोनसे समाय दं नालाय बोथोर दं। गोजोननाय मोनदों बिनानावजों रायज्लाय मोननानै दे जोबोर मोजां नांदों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ।